हेलौ
खोनादों दे बुं
औ औ अब्ला दिनैनि आयदाखौ ओ जोङो ओ दावबायनायनि सायावनो लानिसै नङा होमबा नोंथां
औ लाजायोदे
औ ओ जोङो आं नोंनावनो सोंग्रोनोसै जेनेबा नोंथांनावनो जेनेबा नोंथाङा ओ दावबायनानै माबाफोर मुलाम्फा मोनदों नामा
औ औ थारैनो दावबायनानै जों मुलाम्फा आ ओ मोननाय होनोब्ला जोङो बांसिनानो दावबायनो हायोबा ओ जायगाफोरनि बागै जोङो गियानखो आरजिनो हायो आरो बै जि जायगायाव जों दावबायहैगोन बे जायगायावहाय जों माबायदि थासारि सोमजियो बा माबायदि बे बे जायगानि आ बेसेननि बिबांफोरा मुलाम फाफोरा मा ओ बेसिं बेसेनफोरा बिसिबां बेफोरखौ जों मोनथिनो मोनो आरो जेनेबा माबायदि बिथांमोना सोलियो बे जायगायाव जों थाङोब्ला बे जायगानि बागै जों फरायस संनो हायो आरो स्टादि खालामनो हायो। ओ बिदिनो जेनेबा दावबायनायनि आं बुंनोसै आं जेब्ला ओ साननैसो आ गोलावसो आं थांदोंमोन दिमापुरावहाय, दिमापुरनि बे ओ माइ बे माइबां माइबांआवबो थांदोंमोन आरो लोगोसे जोङो हाफ्लं थांदोंमोन, दिमापुरनि जायगा हाफलं, बेवहाय जों दावबायनो थांदोंमोन। बे हाफलं बाय दि जायगाया ओरैबायदि आरो मोनसे जायगा जेनेबा हाफ लङा बे दिमापुर ओ नोगोरफोरानो फ्रायानो माने ओ हाजोजों देंथे जानाय आरो माने हाजो सायावसो, हाजो सायाव बिथांमोना रायजो जायो आरो। हाफलंनि रायजोफोरा बा दिमापुराव बे माइबंफोरनि रायजोफोरा बांसिनानो हाजो सायाव दा ओजों जों बुं बुंनो थाङोब्ला माने मुवा बेसादफोरनि दामफोरा माने बेसेनफोरा गोबां आरो जेनेबा ओ जोंनि बे जोंनि ओनसोलफोरनि थ्रुयै बिथांमोनहा हाजो एरिया जाबाय नालाय हाजो एरियानि थाखाय बिथांमोननि मुवा बेसादफोरनि दामा माने बेसेनफोरा बां सिन आरो जेनेबा औ आरो बेवहाय ओ माने बारा- जोब बहुद फ्रेस होनना बुंनांगोन जोंनिख्रुइबो साबसिन आरो जेनेबा हाजो एरिया नालाय बिफां लाइफां- फोरा गुबुं आरो अखा हानायनि बिबाङा गोबां जायो बेनिखायनो थान्दा माने जायगाफ्रा गुसु सिदोमा जानानै थायो आरो बेवहाय माने मोनसेल' हारिनि सुबुंफ्रा थाया आरो बांसिनानो गोबां माने बुदजा आरो बुदजा हारिनि सुबुंफोरा थायो। माने गोरोबलायनानै थायो बेवहाय जोङो डिमापुर होनबा मोनसे समनि- खोनदा माने बर'नि जायगामोन होननानै जोंनि जारिमिनाव लिरना गालांदों। गेदेमा बिथांमोना जोंनि बर' बर'नि जोबथा राजा राजा इरागदाव जायखौ बुङो बे राजा इराग दाउनि ओ जायगायानो जाबाय डिमापुर कासपुरनि बाथ्रा बुंदों। नङा होमबा बे बेयावनो जोंनि बर'नि राजाया जोब जोब- थि बा जोबस्र'हैदोंमोन होननानै ओ बांसिन जारिमिनगिरिफ्रा बुंदों आरो जों जों बे माइबां माइबांफोराव जों थांनानै माने बर'नि बायखोन्दा नेरसोनफोरखौ जों नायदों आरो जेनेबा नुहैदों आरो जेनेबा नाथाय बेवहाय बर' होननाय सुबुं गैला आरो जेनेबा माने कसारि। हारिनि जेनेबा बेवहाय दिडिमासा बे दिमासाफोराबो जों बर'आनो होननानै जों साननानै लायो माने कसारि माने जों बर' नङा होमबा बेखौ जोङो मोनदाङो ओ जोंनि जोंनि बर' रावजों दिमासा रावजों माने ओइटि पारसेन्ट माने दाइनजि जौखोन्दोआनो मिलायो आरो जेनेबा
औ
जोङो बेवहाय थांनानै ओ दिमासा सुबुंफोरखौ लोगो मोनदों बिथांमोना ओ खायसे जायगायाव गाइद खालामदों ओ जेनेबा माबायदि जोबस्रांलांदोंमोन बे जोहोलाव दैमालु मोननि बाथ्राखौ बेवहाय हो नुनो मोनो जेनेबा बिथांमोना दिमासा बासायाव ओ दैमालि खेमफ्राय होनना बुंदों जायखौ दैमालु खौ दैमालिक होननानै बुंदों आरो जेनेबा दिडिमासा फासायाव बिथांमोना
अ'
बेबायदिनो जों गोबां जायगाखौ नायबोनो मोनदों आरो जेनेबा जों बेखौ दिमापुर ओ हालामखौ जोङो नायनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो ओ बेबायदिनो दावबायनायनि सायाव नोंथाङा अ'बे अ'बेबा जायगाफ्राव दावबायनो लुबैयो नामा नोंथाङा बेबायदि जारिमिनारि जायगा थानाय ओं जेनेबा मा माबायदि जायगायाव लुबैयो जेनबा नोंथाङा माबायदि जायगायाव थांनानै बांसिन मोजां मोनो बेखौ बुंदों नोंथाङा
औ आंथ' बिदि नोंथाङा होननाय बायदिनो बे जायगायावनो आङो थांनो लुगैयो माने ओ जोंनि बायखोन्दा ओ जारिमिनफोरखौहाय नेरसोनखौ नायहैनो लुगैयो आरोना नोंथां ओमफाय दा जेनेबा औ सम' मिलायनि थाखाय थांथ'नाय जायाखै आरो नों दा उनावहाय थांगोन होननानै साननानै दङ माने
औ औ
औ
बेजों लोगोसे जों दिमापुराथ' दिमापुर था थांबायानो आंङो जेनेबा आं आंल' नङा जेनेबा जोंनि लोगो फोरजों थांदों आं। आंनि बांसिन लोगो फोरानो दावबायनानै मोजां मोनो जिहेतु आंसो थांस्लाबनो हायाब हाबाव आरो रांनि आंखालाव ना नाथाय लोगोफोरा गोबां बेरायो। बा दावबायो। आ बिनि गेजेरावनो आङो जेब्ला प्राइभेट स्कुलाव खामानि मावदोंमोन आरो जेनेब्ला बे समावबो आंङो काजिरङा काजीरङा हायुंङारि हाग्रामायाव माने बेरायनो थांदोंमोनबा स्टादि टुर लांदोंमोन जेनेबा जों सोलोंथाइ आरि दावबायनाय जायखौ बुङो बेबायदिजों सोलोंथाइ आरो दावबायनायावबो थांदोंमोन आरो जेनेबा। गथ'फोरखौ जों लांदोंमोन जोंनि फरायसाफोरखौ जोंनि फरायसाफोरा बेवहाय सारभे खालामदोंमोन जेनेबा फरायसंनो थांदोंमोन।
औ औ
बेयावहाय जोंङो काजिरंङानि बागैब आं एसे बुंनोसै नोंथांनो।
औ बुं दे नोंथांखौ
काजिरङाया जाबाय जे जोंनिया बेबो मोनसे नेसनेल पार्क जायखौ बुङो जों हयुं हायुङारि हाग ग्रामा बेवहाय जोंङो ओ आसामनि मुंदांखा थसे गंआरि गान्दाखौ बेवहाय मोनो नों होमबा? काजिरंङायावहाय बे काजिरंङायाव जोंङो आसामनि थरसे गंआरि गान्दाखौ खाथि खाथियावनो जों नुनो मोनदोंमोन आरो जेनेबा जेरावहाय जोंङो गान्दाल' नुवाखै जेरैहाय मैदेर नुदों बा धनेस फुथि कि दाउ नुदों आ धनेश दाव बो नुदों जेनेबा आरो जों खासेव बायदिसिना नुदों मै नुदों बेबायदिनो जों मैसो नुदों हाग्रानि मैसो हाग्रानि मोसौ
औ
बेबायदिनो जों माखासे फिसा फिसा माने जिब जुनार नुदों जेनेबा जाहामालला बे नेवलाय बेफोरबायदि माखासे माने फिसा फिसा जिब जुनारफोरखौ जों काजिरङा थांनानै जों नुनो मोन्दों आरो आ बेवहाय स्पेसियेलि माने थसे गङारि गान्दानि थाखाय मुंदांखा होनबा काजिरङा आरो
औ नंगौ नोंथां
दा बेबायदि जायगाफोराव जों थांनानै गोसो बेखौ गोजोननाय मोनो मानो होनो होमब्ला जोङो जिब जुनारफोरा मोनसे उदां खान्थिजों सोलिग्रा माने जिब जुनार जेनेबा बिथांमोनखौ जों बोरै रैखाथि होनाया जोंनि साफ्रोमबो सुबुंनि थाखाय माने गोनां होननानै जों साननांगौ आरो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
जोङो गासैबो जिब जुनारखौ अननो रोंनांगोन जिब जुनार थाब्लासो मानसियाबो थांनानै थागोन बा बिफां लाइफां थाबासो मानसियाबो थांना थागोन
औ
आथिखालाव मुलुग दुंखावनाय माने ग्लबेल वार्मिं माने मुलुग दुखावनाया बांसिननिफ्राय बांसिन जाबोदों जेनेबा नङा होमबा बेनि थाखाय जोङो बिफां लाइफां जों गायनो नांगोन जिब जुनारफोरखौ ओ थांनानै थानो होनां गोन जोंनि लाइफ साइकेल ओ जेनेबा जोंनि आद दारजिनजिरि फुड साइकेल बेफोरो जोंनिया माने जिब जुनार दाउसिन दावला आरो मानसि दुमसिजों ओ मोनसे सोरजिजानाय बेंखनसोखा बे बेंख'ना जुदि जोंनि बेंख' ना आज-आदार जिनजिफोरा जोंनिया ओ ज'लांनो नागिरोब्ला जोङो उनावहाय थांना थानायाव बा जों थांना थानो हानाया जोंनिया गोब्राब जानानै फैगोन नङा होमबा बेनिखायनो जों सा फ्रोम सुबुंफोरा ओ जोंनि हाग्रामाखौ जों बासायनो नांगोन जों संरैखा खालामनो नांगोन जोंनि जिब जुनारखौ जों संखरैखा खालामनांगोन बेखौ जोङो ओ हाग्रामा दावबायनायाव जोङो बेफोरबायदि ओ फ-फरायसंनायखौ जोङो गियान मोनो होननानै जों बुंनो हायो आरो ।
औ औ नंगौ नोंथां ।
अब्ला नोंथाङा दावबायनायनि सायाव माबायदि गि गियान मोनो बे-बेनि बागै नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
दे नोंथाङा एसे बुंदों होमबा
औ जोंना ओ इदिनो दावबायनाय होनोबाथ' ओ आङोथ' एसेबां गोजान गोजान जायगायाव दावबायाखै अब्लाबो आङो खाथि खालायाव दावबायनायखौनो नोंथांनो फोरमायनोसै
औ'
उम माने दावबायनानै जोङो गोबां ओ गियान एबा माबाफोर ओ जेनेबा ओ बिनि जायगानि सोमोन्दै मिथिनानै मोनो आरोना बेबायदिनो औ बेबायदिनो ओ बे जायगाया माबायदि जेनेबा ओ बिनि जायगाया थान्दा ना आ गरम बेफोरनि बागैबो जों मोनथिनानै मोनो आरो बेफोर जायगायाव बेरायनानै जोङो जेनेबा गोसोफोरखौहाय गोजोननाय लानो थाखाय जोङो बेरायनो थांनाय जायो आरो ना नोंथां ओ जेब्ला औ' जेब्ला सासे मानसिया जेनेबा सासे मानसिया जेब्ला जेनेबा ओ न'आव थानानै बरिं जायो अब्ला जोङो बेयावहाय गोसोखौ गोजोन होनो थाखाय बेरायनो थांनाय जायो आरो नोंथां
थारैनो
औ बेबायदिनो आ जों आङो जेनेबा गोबां जायगायाव ओ खाथि खाला जायगायाव गोबां बेरायबाय आरोना आ जेरै ओ मानास आरो बिदिनो आं ओ मा होनो बेखौ?
मानास थाहैबाय सखि थाहैबाय औ ओमफ्राय नोंथाङा बुंनो सानदोंमोन जानांगौ ओ बगामाथि
औ बेफोराव थांबाय आरोना औ बगामाथिय ना बगामाथियाथ' जोंना औ जायगाया जोबोद मोजाङानो होनजायो मानो होनोब्ला बेयाव दै दङ मोनसे बहुद गिदिरनो जेनेबा दैमा दङ औ बेयावहाय उह बेखौ बारनानै थाङोबा बे बेखौ ओ नावजों बारनाय जायो आरो नावजों बारनानै थाङोबा जोङो मोनसे मन्दिर मोनो बुद्ध मन्दिर होनो बेखौहाय औ बेयावहाय जोङो खुलुमनानै एबा ओ बोर बिनानै जोङो आरो गोसोखौ गोजोन होनानै ओ फैनो हायो आरोना नोंथ बेयाव थांनानैहाय
थारैनो थार
ओमफ्राय आरो बेवहाय हाजो हाला दङ बहुद समायना माने बे गोजौ बेथ' गोबां गोजौ सिरियावसो दङ नालाय बे बुद्ध मन्दिराहाय बहुद गोजौ थाबायनानै थांनांगौ आरो ना नोंथां
औ आरो खोनानो मोनदों बेवहाय मोनसिनसि बोरायनि माने मुसुखा बानायनानै दोनदों जेनेबा खानो मोनदों ।
दोनदों नोंथां। औ माने बाथौ मन्दिरबो दङ। बेयाव। बिनो औ बाथौ मन्दिरबो दंङो ओ आरो जोंङो हाजो-हालाखौबो नुनो मोनो आरोना बेयाव जोबोद समायना जायगाया दाथ' ओ दाथ' जेनेबा ओ गरम बोथोर नालाय दा हाग्राफोरा गोथां गोथां जानानै दंजोबो आरोना नोंथां।
औ औ।
औ जोबोद समायना जानानै दंजोबो औ औ औ औ नंगौ। अब्ला नोंथां औ। दिनैनि आयदाखौ बेखिनियानो दोनथ'नोसै नामा?
औ औ दोनथ' जायो दे। गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।
औ गोजोननाय थाबाय।